औ।
औ खोनादों नोंथां आंबो दे औ खोनादों दे नोंथां।
दायो जों मोनसे टपिक लानोसै ना नोंथां?
औ औ।
औ। खोनादों दे आं।
दे बुंदो ओ नोंथाङा मा थपिकनि बागै बुंनो सानदोंमोन?
औ दायो जों ना हमनायनि बागै जों रायलाय सावराय सै नामा दिनै टपिखौ नोंथां?
औ सावरायजागोन सावरायजागोन नोंथां।
हेलौ।
खोनादों नोंथां आङो नोंथांनि माथोखौ ओ स्रां स्रां खोनादों।
हेलौ।
खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां।
ओ। नोंथांमोननिथिं दायो अ औ। ओ औ औ दायो नों नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलायदों जेनेबा गामिनि ओ जिउ खुंनाय राहाफोरा माबायदियै सोलिगासिनों दं नोंथां।
औ खोनादों दे बुं औ औ खोनादों बुंबाय था।
औ दायो जेनेबा नोंथांमोननिथिं जिउ गामियारि जिउ खुंनाय माबायदि सोलिदों होननानै सोंहरदो आरो आं नोंथांमोनखौ।
आदसा अब्ला आं जोंनि जि गामि ओ दा। जोंनि गामिनि एबा सुबुंफोरा माबायदि ओ। जिउ खुंनायाव जे जेरै नोंथाङा बुंदों दानि ना हमनायनि बागै
औ
ओ जोंनि जोंनि गामि ओनसोलनि खाथि खाला। ओ फिसा फिनला दै दैमा दङ आरो नोंथां बे दैमायाव माने ओ ओ गोजान गोजाननि माने दैमा गिदिर गिदिरफोरनि ओ नाफोरा माने। पारसल फैयो आरो बै नाफोरानो ओ दा दैज्लां बोथोर नालाय। बै दैज्लां बोथोराव ओ माने नाया बै दैमानि दैफोरा माने बारसोमफैयो आरो जोंनि दैमा बै फिसा फिनला दैमायाव ओमफ्राय बे नाफोरा दै राननायजों लोगोसे माने दखर दखर जानानै गोजावना थायो आरो ओ ओमफ्राय बिदिनो जोंनि बर' गामिनि ओ आइजो एबा ओ
ओ ओ ओ
सेंग्रा सिख्लाफोरा माने थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिब्दिनो जोंनि हाखर हालाफोरावबो ओ दैज्लां बोथोराव जोङो। ओ गामि गामि ओ ना फाननो फैयो नालाय बेफोरखौ जोङो ओ बायनानै लाखिनानै जोंनि ओ हाखर एबा बिदिनो जावना दोननाय ना फिसिग्रा जायगायाव जोङो नाखौ ओ हगारना दोनो आरो। बिब्दिनो जोङो समजों लोगोसे नानि आदार बिब्दि होनानै जोङो हाखराव दोनो आरो। बिदिनो नाया देरनायजों लोगोसे जोङो बेखौ ओ न'आवबो जायो आरो जि जाखिनि जोंहा फुख्रियाव बारा जानाय नाखौ जोङो ओ गुबुन। फानो आरो बिब्दिनो गोबां राहायै। जोङो ओ नाखौबो फिसिनाय जायो जेरै खायफाया ओ। हा ओरैनो ओ माइ गायजायै जायगाफोरखौ माने फुख्रि गिदिर जावनानै माने बेयाव। ना जोङो हगारनायखौ नुनो मोनो आरो मानोना ना फिसिनायाबो ओरैबायाददि मोनसे ओ जोंनि बर'। सुबुंफोरनि जेनेबा गुबुन हारियाबो मावो दिसुन नाथाय बेखौ जोङो बांसिन माने ओरैनो गोग्लैसोना थानाय सुबुंया मानोे बेबायाददि खामानिखौ मावजायो आरो मानोना जोङो ना फिसिनानै गोबां राहा मोनबोदों। आरो जों दा खाथि खालायाव नुनो मोनो जेरै
गामिबोफोर औ औ नुथदों होनाय